नोंथां औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादों नोंथां।
नोंथांआ कल खालामदोंमोन औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजों आं औ दान्दिसे सम आं नोंथांजों ओ ओरैनो दङबा आं रायज्लायनो। सानदोंमोन मोनसे मोनसे आयदानि सायाव नोंथां।
औ रायज्लायनो हागोन नोंथां दा ओरैनोबो दङ औ खोनादों नोंथां।
औ दा जों मोनसे आयदानि सायाव रायजलायनो सानो नोंथां माने। सोलोंथाइ लानाया जोंनि जे समाज दानाय एबा जोंनि आ आखल दानायाव जों माबायदियै जेन'बा हेफाजाब होयो आं बिनि बागै नोंथांजों दान्दिसे सम रायज्लायनो हरदोंमोन नोंथां।
औ औ औ सावरायजागोन नोंथां माने सोलोंथाइ। औ समाज दानायाव सोलोंथाइआ माने माबादि बिफाव होयो जोंनि बर' समाजाव जेनेबा बुंनो थाङोबा नोंथां जोंनि ओनसोलावथ'। सोलोंथाइया जोंनि समाज दानायाव गोबांथार माने बिहोमा होनायखौ जों आथि खालाव नुबाय थादों नोंथां माने। जेनेबा सिगांनि समावथ' जोङो गोबांथार गोदोनि जोंनि सुबुंफोरा सोलोंथाइखौ माने लायामोन दा जोङो नुनो मोनबाय आथिखालाव गोबां थार सुबुंफोरानो जोंनि साफ जोंनि बर' सुबुंखौनो साननानै नायोब्ला गोबांथार जोंनि लाइमोन। खौ जों सोलोंथाइ बिथिङावहाय नांथाब। नांथाबनानै थानायखौ जोङो माने नुनो मोनसै आरो नोंथां। दा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गोबांथार बिथिङावनो समाज जानायावहाय। जोङो नुनो मोनसै जेनोखि समाज। दानो थाखाय समाजखौ फोसाबनो थाखाय सासे लेखा गोरों सुबुं नङाब्ला आथिखाल आथिखालाव मोनसे समाजखौ सामलायनांगौआ माने गोरलै नङा आरो नोंथां। दा जोङो बुंनो हायो जेन'बा गामि ओनसोलफोरखौनो साननानै नायोब्ला। सासे जुदि गामिनि मोनसे गामिखौ सामलायनोबा सासे लेखा गोरों सुबुं नङाब्ला
औ‌ नोंथां।
रावबो साधारन सुबुंफोरनि माने बाथ्रा जे बा बुंनाय बाथ्रा। बे बुं-बुंनाय बाथ्राफोरखौ मानि खोनासंनो नागिरा बा लानो नागिरा बिनिखायनो माने सासे जेनाखि गोरों सुबुं बे गोरों सुबुंनि जेनिखि रायलायनाय बोसोन होनाय बिबुंथि लाखिनाय बेफोरनि बुंनायफोरा माने एसेबाबो मानि आलादा जानो नागिरो बिनि थाखायनो बैफोर जायनाखि गामि ओनसोलनि सुबुंफोर बैफोर सुबुंफोरा जायनोखि लेखा गोरों सुबुं। सुबुं बे लेखा गोरों सुबुंनिखौ बुङोब्ला माने थाब माने मानिनो नागिरो आरो नोंथां दा नोंथांमोननिथिं ओ बे- बेफोरनि बारै बेफोरनि जेनेबा सोलोंथ सोलोंथाइया समाज दानायाव माबादि बिहोमा होदों नोंथांमोननि ओनसोलाव।
अ' माने जों दा आथिखालाव जे नुबाय माने सोलोंथाइ लानायाव औ समाज दानायाव एबा मोनसे समाजखौ मोजाङै। एबा आब्रुथि गोनाङै लाखिनो थाखाय सोलोंथाइया गोनांथार होननानै आंबो सानो मानोना। मोनसे समाजखौ दैदेननांगौआ एबा मोनसे समाजखौ मोनसे मोजां आब्रुथि गोनां समाज। खालामनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथार मानोना जाय सोलोंथाइखौ लायोब्ला। जेन'बा जोंनि समाजा माने गुबुंले जानायनिफ्राय बासायो आरो जेनबा जाय बेफोर सुबुंफोरा सोलोंथाइ लायासै। बैसोर सुबुंफोरा जेन'बा समाजाव माने गावनि गोसोयै बायदि जाय जाय खामानिफोरा एबा जाय आखुथायफोरा जेनेबा समाजनि थाखाय साबजाथाव नङा बेबायदि गाज्रि हाबा मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बेनिखायनो माने सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानाया माने गोनांथार होननानै आं सानो आरो। मानोना सोलोंथाइ लानायजों सोलोंथायाइया माने बहुत रोखोमनि थायो। जेनेबा नों गावनि आखल दानायनि सोलोंथाइ आरो बेजोंनो लोगोसे गावनि जिउनि जे राहा लामा दानायाव सोलोंथाइ लानाय बेफोरबो आरो माने जोङो फरायनायजों लोगोसे बिजाब फरायनायजों लोगोसे गावनि आखल दानाय ओमफ्राय समाजखौ दैदेननाय हाबा- हाबाफोराव माने हेफाजाब होयो आरो सोलोंथाइ लानाया। आ दा जायफोर गामि ओनसोलफोराव जेन'बा जों नुनो मोनो दा जायफोर गामि ओनसोलफोराव गोरों-गोरानि अनजिमाया खम। ओ माने लेखा गोरों एबा सोलोंथाइ गैयि अनजि-अनजिमाया जेन'बा सोलोंथाइ गोनांनि अनजिमाया खम। बैफोर गामिफोराव माने गुलाय-गुजाय थासारिखौ जों नुनो मोनो आरो। आ जायफोर गामि- फोराव जेनेबा बुजिनो गोनां बुजिनो गोरों एबा सोलोंथाइ गोनां मानसि बैफोरबायदि गामिफोराव माने जों नुनो मोनो। माने बे गामियाव माने आब्रुथि गोनां सलिदों एबा माने मोजां होननानै आं सानो आरो बेनिखायनो जोङो माने साब- साफ्रोमबो जे माने जोंनि ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरखौबो जों मोजां सोलोंथाइ लानायाव जों हेफाजाब होनांगौ आ माने नों रोङोब्लाबो माने नों सोलोंथाइ लानानै नों रोङोब्लाबो नोंनि जे इयुननि जे गथ'फोर बे गथ'फोरखौ जों सो फोरोंथाइ होनांगौ एबा सोलों- थाइ होनांगौ आं सानो आरो मानोना इयुन समनि जेन'बा जों इयुन समाव जोंनि जे ओनसोलखौ सामलायगोन ओनसोलखौ मोजां लाखिगोन ओनसोलखौ जौगाथाय लाबोगोना जोंनि इयुननि माने इयुननि सायावसो सोनारो आरो। जुदि नोङो गाव सोलोंथाइ गोनां जानानै रोंखा राखा जानानै जुदि नोंनि इयुनखौ नों जुदि फोरोङाबा माने बै माने गामि ओनसोलनि एबा ओनसोलनि थासारिया गाज्रि रोखोमै जानो हमो आरो। जेन'बा मोनसे गामियाव जुदि सोलोंथाया खम माने सोलोंथाइ गोनां सुबुं अनजिमाया खम बे जायगायाव जुदि ओ रोङि एबा सोलोंथाइ गैयैनि अनजिमाया बारा जायोब्ला माने बेवहाय माने गुबुंले थासारि एबा गाज्रि थासारि सोमजियो होननानै माने जों नुनो मोनो आरो ओ ओरैनो नोंथांमोननि गामिफ्राव सोलोंथाइनि बेलायाव माबायदि जौगानाय नोंथाङा एसे गाव ओ खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बुंनांगौबा सोलोंथाइनि बिथिङाव बुंनांगौबा नोंथां गोदो आरो दानियाव फारागथियाव गोबांथारखौ जों नुनो मोनसै नोंथां। गोदोनि समावथ' गोबांथार सुबुङानो जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइखौ गोजानाव दोननानै जे गावनि बोथिसे ओंखामनि थाखाय हाबा मावनायाव गोबांथार मुखुब जानानै थायोमोन। दा आथिखालाव मुगानि दावगाबोनायाव समनि दावगाबोनायाव गोबांथार सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि न'खरफ्रोमबो गामि मोन फ्रोमबोनि जे न'खर न'खर गासैबो बिथिङावनो जोङो मानि सोलोंथाइनि जौगाथायखौ जों नुनो मोन्दों आथिखालाव सोलोंथाइ जोङो माने गोबांथार गावसोरनि जे गथ'फोरखौ आरो गावसो नि जे फिसाफोरखौ माने सोलोंथाइ लाहोनायखौ जों आथिखालाव नुगासिनो दङ आरो गथ'फोराबो जे लाइमोनफोराबो लोब लोब फैनानै सोलोंथाइ बिथिङाव बाहागो लानायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो। आरो गोबांथार लाइमोनफोरानो जोंनि ओनसोलाव जे मोजां सोलोंथाइ लानानै गोजौ थाखोसिम गावनि थांखिसिम सहैनायाव गोबांथार नाजा नाजाबाय थानायखौ जोङो आथिखालाव नुबोगासि दं आरो नोंथां, दा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंनो गथ'फोरा जे गावनि थांखियाव आथिखालाव सहैजोबनो हायाखैब्लाबो बिथांमोना गावसोरनि जे लानाय थांखि बै लानाय थांखिसिम बिथांमोना सौहैजोबनो थाखाय आथिखालाव गोबांथार नाजाथाबबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा जोंनि गामि ओनसोलाव नोंथां मोनसेल' साननाया आथिखालाव दासिमबो दङ जे लेखा फरायनानै जे सोलोंथाइ गोजौ सोलोंथाइ लानानै जे सुब जाय सुबुङा सोलोंथाइ गोजौ सोलोंथाइ लादों बे सोलोंथाइ लानाय सुबुङा जे माबेबा मोनसे मावख'आव बे सोरखारि साख्रि बा माबा मोनसे से मावखौ खामानि मावनो मोनथारनांगौ बे मोनसे साननाया जोंनि ओनसोलाव। दासिमबो थानायखौ माने जों नुनो मोनगासिनो आरो दा आङो सानो जे जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइनि बिथिङाव आथिखालाव जौगाबोगासिनो दङ लासैनो बे साननाया मानि‌‌ गोमोरलांगोन बा जोबलांगोन होननानै आङो माने सानो आरो नोंथां दा सोलोंथाइ बि बिथिङाव गोबांथार जौगानायनि जाउनाव जोंनि लाइमोनफोरा आथिखालाव। गावनि जे थांखिसिम सहैनो थाखाय जे आथिखालावबो जागासिनो दङ ओ हाग्रा बिफाननि जे ओ खारनाय बारनाय बेफोरनि सायावहाय माखासे जेनाखि इन्टारभिउ होदों बेफोरो बेफोरनि सायाव गोबांथार नाजाबाथाबबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो आसाम पुलिस बेफोरबायदि सोरखारि साख्रि फै नागिरबाय थानायाव जोङो नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो गोबां गोथार गोजौ सोलोंथाइ लानानै आथिखालाव फोरोंगिरि फोरोंगिरिनि अनगायैबो गोबांथार समाजनि हाबा मावनो थाखाय गावखौ बावउसोमनानै सोलोंथाइ बि बिथिङाव दोनथाबनानै नाजाथाबबाय थानायखौ जोङो आथिखालाव नुबाय थादों आरो आथिखालाव जों मेगनजोंबो नुनो मोनबाय जे जोंनि जे ओनसोल खौ सालायनाय ओनसोलखौ सामलायबाय थानाय समाजनि सुबुंफोर बिथांमोना गोबां थार गोजौ सोलोंथाइ लानानै माने जोंनि। गामि ओनसोलखौ जौगाहोनायाव गोबांथार माने बिफाव लागासिनो दं आरो नोंथां।
बिदि जेरै माख माखासे बिथांमोना सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों माखासे खान्थिफोर बरनदों। बे खान्थिफोरनि गेजेरजों जोंनि गामि ओनसोलाव माबायदि रायजो जानांगौ माबायदि थांनानै थानांगौ माबायदि रोखोमनि जे रायजो खुंनानै जानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै गोबांथार जे बिथोनफोर होनानै गामि ओनसोलखौहाय बा ओनसोलखौ ओ जोंनि ओनसोलखौ मानि जौगाहोनायाव गोबांथार बिफाव होगासिनो आरो नोंथां बिनि अनगायैबो माने बै समाजनि मानसिफोरा बा बे जाय समाजाव थानानै बिबान लानानै खामानि मावदों बिथांमोना जोंनि ओनसोल ओ हाबै हाबै सोलोंथाइथि बिथिङावहाय सोलोंथाइखौ मोजां सोलोंथाइ लानांगौ होननानै जाहाथे बयनिबो गामिया मोजांसो सोलोंथाइ लानानै जोंनि ओनसोला गोबांथार जौगानाय फैनांगौ बिनि सायावहाय मोजांथार बिबुंथि लाखिनानै मोजांथार गियान बोसोन होनानै आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव मानिे सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोगासिनो आरो नोंथां आरो गोबां ओ सोलायनायखौ जोङो मानि नुनो मोनबाय आरो गोदोनि समाव जेनेबा बां गोबांथार जेनेबा दाङला बाजि जायोमोन बुजा बुजि जायोमोन गावजों गाव बुजिलायामोन गावजों गाव माने नारा नाथा जालायोमोन दा आथिखा आथिखालाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बेफोर बुजा बुजि जानायफोरा गैया जालांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो नोंथां दा नोंथांमोननि जं माबायदि बेफोरनि सोमोन्दै जेनेबा आथिखालाव सोलोंथायाइ बिथिंखौ लानानै माबायदि सोलायनाय फैबावखो आरोबाव
ओरैनोथ' नोंथां माने जोंनि ओनसोलावबो माने सोलोंथाइ लानाया जा माने आथिखालाव माने माने बादायलायगासिनो दङ आं जों सासे जेन'बा जोंबो दा सोलोंथाइ लागासिनो दं आरो जोंनि इयुन जेनेरेसनाबो माने सोलोंथाइ लागासिनो बांसिनै सोलोंथाइ लासिनायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय होमबा नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोद मोजां मोनबाय नों थाङाबो जे गावनि रोंगौथिखौ आंनो आरो आंनि रोंगौथि गोबां औ होनोमबा नोंथां बेयावनो जों दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां औ जागोन दे